हेलौ नोंथां औ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
औ
औ नोंथांनो आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय, आङो नोंथांजों बैसागुनि बागै एसे सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन,
औ
नोंथाङा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां,
औ बिदिब्ला नोंथां नोंसोरनिथिं बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां,
औ
ओ जोंनि बिथिंहाय ओ जोंनि ओनसोलथिंजाय ओ बैसागु खौ माबोरै खुङो होननानै बुङोब्ला, बैसागुआ जोंनि बिथिंजाय मोननै बाहागै खुंनाय जायो ओ मोसौ बैसागोआ आरो मानसि बैसागो, ओ सै सैथ दाननि जोबथा खालारखालि जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो ओ बै मो बै सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो बे मुवा बेसादखौ जोङो सानसे सिगाङावबा जेनबा थांनानै लानानै बेफोर मुवा बेसादफोरखौ
नंगौ नोंथां